औ हेलौ नोंथां?
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथाङा ओ दायो मा मावगासिनो?
आंथ' दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
ओरैनो जिरायनानै दं न ओ बिदिब्ला आंनिनो दिनै फुंनि गाहाम हामलायनायखौ नोंसानि नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय। दिनै ओम आङो नोंथांखौ कल बा फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो मिथिनो लुुबैदों जे ओ जोंनि सुबुं माहारियाव बा जोङो जेरैहाय थांनानै दं बिनिनो बिनिनो बिथिङाव जोंनि सोहोराव थांनानै थानाय सुबुंफोर आरो ओम गामियाव थांनानै थानाय सुबुंफोरनि लाइफ स्टाइला बा बा जिउ खुंनाय राहाया बोरैहाय ओ। मबे मबे बिथिङाव गोरोबलायो बा बबे मबे बिथिङाव फारागथि दङ। बेफोरखौ आङो एसे बुंफोरना होनो आरो नोंथांनिसिमबो आङो सोंलु सोंलु सोंनाय। बे जागोन।
औ- औ- औ- नंगौ नोंथाङा थारैनो औ।
ओ आङो गुबैयै आङो मोननै जायगायावबो थानाय जायोमोन। ओ मानो होनोब्ला आङो जेब्ला फरायनाया आंहा हलिदे जोबो बा गरम बन्द' आ। सुथि ओ गरम बन्दफ्रा जोबो आङो सोहोराव थांनानै बे। कलेज खाथियाव ओ रेन्ट हाउसाव थाहैयो। दा आं नुनो मोनो सोहोरनि मानसिफोरा बोरैहाय जिउ खुङो। बिसोरो। गामिनि गुसु बारहावाफोरखौथ' फुङाव लुगैबानो मोना नाथाय बिसोरो फुङाव जेब्ला सिखारना नायो बिसोरो गुसु बारखौ जानो थाखाय बिसोरो ओरैबायसि फुङाव सिखारनानै बा सारिथा थिनथाफोरावनो सिखारनानै बिसोरो खारो ओ टाउनाव। जानो हागौ ओ बिथिं ब्रे ब्रे ओ बिल्डिं गोनांल' नङा जानो हागौ बिथिं गामि बायसाबो ओ ससे ओनसोलफोरखौ जों नुनो मोनो टाउन सोहोरावबो दा बिसोरो ओ गुसु बार जानो थाखाय फुङावनो सिखारनानै बिसोरो ओ वाक खालामो बा ओ जगिं खालामो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो दा बेनि जाहोनानो जाहैबाय बाय गावनि ओ माइन्डखौ बा गावनि ओ खर'खौ एसे ओ हालखा खालामनो थाखाय बा बिसोरो रेजें खालामनो थाखाय फुङाव मा खालामो बिसोरो खारनानै फुंनि गुसु बारहावखौ मोजाङै ओ ओ मा होनो। ओ मा होनगोन बेखौ
फ्रेस बारहावा जाहायो आरो जेनेबा गोग्गो बारहावाखौ बिथांमोना औ -औ- औ-
औ- औ- दा बिसोर बेखौलाय मानोथो खालामो बिसोरो गावनि ओ साइस्थ'फोरखौ जो बिसोरो ओ गावनि मावनाय दांनायजों लोगोसे बिसोरो फिट लाखिनो बिसोरो ओ थारैनो बेखौ मावो दा ओ बिसोरो बे ओम बेयो जानो हागौ बिसोरनि जिउ खुंनायनि मोनसे फिसा पार्टल'सो गुबै जिउ खुंनायनि राहाया बिसोरहा ओ ओरैहाय जानो हागौ सोरबा साख्रि मावनानैसो बिसोरो ओ टाउन सोहोराव रेन्ट हाउसाव बा ओ न' भारा लानानै बिसोरो ओ थायो गावनि नांगौ फोरखौ बायस'नानै बिसोरो ओ बेयावनो ओ जानो हागौ कलेजफोराव बा स्कुलफोराव बिसोरो सोरखारि साख्रि मावो सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा बेफार फालांगि खालामो। जानो हागौ गोबां रोखोमनि ओ खामानिफोरखौ बिसोरो सोरबा शपिं हलाव ओम मावगोन सोरबा हटेलाव वेटार हिसाबै मावगोन। बेफोरखौ जों नुनो मोनो टाउन सोहोराव।
नंगौ
आं सासे लोगोनिफ्राय खोन खोनानो मोनदोंमोन आं सोंदोंमोन नोंथाङा मानोथो एफा फुङाव ओ एफा फुङाव जुदि नोंथाङा पुलिस साख्रिबोनिबो एसेबो गोसोआनो गैयाबा आरो आर्मिनिबो गोसो गैयाबा नोंथाङा मानोथो एफा फुङाव खारो? आंथ' मानो सिरिखौनो मोना आं सोंदोंमोन दा बियो बुंबाय ओ बे खारनाय बा जगिं खालामनाया आंनि थाखाय पुलिस साख्रि मावनाय बा आर्मि साख्रि मा मावनायनि थाखायल' गोनांथि नङा मानो होनोबा आङो जोबोद खर' ओ सानाय मोनोबा मिदिंनाय मोनो जेब्ला फुंनि दाइन बाजि बा ओ गु बाजि मानोना फुंनि द' बा ओ स्नि बा दाइन बाजिनिफ्रायनो ब्लिब्लिब लाब्ला ओ मा होनो गारिफोर गारि मटरफोर खार बनायखौ जों नुनो मोनो एसेबो सिरि थानाय साउनफोर खौ जों खोनानो मोना गामि ओनसोलाव जेरैहाय ओ बिथिंबो सिरि जेब्लासिम गु बा जिया बा जेब्लासिम दाइन बाबिया अब्लासिम गारि खारनायखौनो जोङो बाइक खारनायखौनो जों नुनो मोना। गामिनि ओ ओनसोलाव जेब्ला जोङो फुङाव सिखारो फ्रेस हावाखौ जोङो बारखौ जोङो ओ ला नो मोनो मानो होनब्ला जोंहा जेबो टेन्सनानो थाया जेब्ला जों सिखारो फुङाव जोङो ओ मोजां ओ आब हावाखौ जों नुनो मोनो नाथाय सारहोन-सोहोर ओनसोलाव ओरैबायसा ओ फारागथि दङ मानो होनोब्ला बेयाव दाइन बाजिनाय लोगो लोगोनो गारि मटरफोर बा फेक्टरिफोर सालायनायखौ हा रला साउडफोरखौ जों खोनानो मोनो आरो गारिनिफ्राय ओंखारनाय बे गाज्रि बा लेथ्रा उखुन्दैफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनो जायफोरा ओरैबायदि सा जोंनि ओम साइसथ'खौ इफेक्ट खालामो। दा जिउ खुंनाय राहाया टाउन ओनसोलाव आं जेरैहाय खोन्थालांबाय ओ बिसोरो ओ मावनाय दांनायफोरा गामि ओनसोलजों एसेबो गोरोबा।
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथाङा औ नंगौ ओ नोंथाङा जि टाउन सहर ओ ओनसोलनि बागै आंनो फोरमायबाय बा गामि ओनसोलनि बागै जि नोंथाङा बुंबाय ओ थारैनो नोंथांनि बैफोर गुरै रावै फोरमायनायखौ खोनासंनानै आं जोबोदखिनो एक्सपिरियेन्स मोनदों बा ओ नोंथांनि जिखिनि फोरमायना राव बियो गासिबो सैथो होननानै आं बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ
बे समाव आं फंसे बाथ्राखौ गोसोआव खांदों नोंथां ओ आं दा बे बाथ्राखौ आं नोंनि सिगाङाव नों नथांनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों दा खोथाया जाहैबाय जोंनि सावरायलायनाय जि आयदा बे आयदाया जाहैबाय जोंहा गामि ओनसोल आरो टाउन एबा नोगोर ओनसोलनि जिउ खांनायनि रा हा नङा होमबा नोंथां? दा बेयाव बेयाव जोङो गोबां फारागथिफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोङो फारागथि होनना बुङोब्ला दिनैहाय जोङो बारहावानिाराग थि नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जि बारहावानि फारागथि।
लोगोसे जोंहा संसार जानायनि फारागथि जेरैहाय जोङो गामि ओनसोलाव जिबायदि अनलायना गोरोबलायनानै सोरबा सोरखौबा मदद होलायनानै हेफाजाब होलायनानै जोङो गामि ओनसोलाव संसारखौ जायो नाथाय जों टाउन ओनसोलाव बेबायदि माने अनलायना गोरोबलायनानै संसार जानायखौ जोङो गोबांखौनो माने नुनो मोना नङा होमबा बेबो मोनसे फारागथि आरो आरो गामि ओनसोलनि जोंनि जिबायदि मावनाय खामानि बा खामानि मावनायनि जिखिनि स्टाइल बेबायदि स्टाइल आरो नोगोर ओनसोलनि खामानि मावनायनि स्टाइल बियो आलादा आलादा जेरैहाय जोंङो गामि ओनसोलाव जोङो सोरबा सोरनिबा न'खराव खामानि मावनानै जुदि जोंङो माने सानथायाव बा ब्रैजौ बा बाजौ रां मोनोबा हयथ नोगोर ओनसोलाव जोंहा बेनिख्रुइ बांसिन जोंङो खामानि मावनानै जों हाजिराखौ मोननो हायो जेरैहाय गोबाव मोनसे फारागथिखौ बुंनांगोन जोंनि गामि ओनसोलनिख्रुइ जोंङो नोगोर ओनसोलाव माने बांसिन खामानिखौ मोननो थांगोन मानो होनना बुंङोब्ला नोगोर ओनसोलाव जोंङो खाथि खालाानो बायदिसिना फेक्टरि कम्पेनि फसंथान जोंङो गोबां रोखोमनि माने मोननो थांङो बे टाउन एबा नोगोर फ्राव बेबायदि फेक्टरि कम्पानि बा फसंथानफोर गोबां दङ जाय कम्पेनि फसंथान फेक्ट'रिफोराव माने गोबां ओ खामानि मावग्रा मानसिफोरनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां बेखायनो ओ बेखाय बेखायनो माने बे टाउन ओनसोलाव जोङो माने गामि ओनसोलनिफ्राय जोङो खायसे खायसे सुबुंफोरखौ खामानि नागिरनानै थांनाय नुनो मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला बैफोराव माने गोबां फेक्ट'रिफोर दं नालाय गोबां मानसिनि माने गोनांथि जायो आरो आबहावानि बागै बुंनो थांङोब्ला नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो दिनै बिथांमोना आबहावानि थाखायनो गोग्गो मोनसे बार लानो थाखायनो दिनै फुंनि बा थिनथा सारिथायाव बिथांमोना बिसनानिफ्राय सिखारनानै मर्निं वाक खालामो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय बे फुंनि समाव मानो मरनिं वाक खालामो होनना बुंब्ला दिनै टाउन एबा नोगोर ओनसोलाव दिनै साननिफ्राय सानसे आरो ह हरनि बारथा एकथााजों गोबां रोखोमनि माने गारि गरा बायदिसिना खारो दा आरो कम्पानिफोरबो सालायबाय थायो दा बैफोरनि गारि गुरा खारनायनि जिखनि जिखिनि गारिनिफ्राय गनाय जिखिनि उखुन्द दै कम्पेनि फोरनिफ्राय गनाय जिखिनि उखुन्दै बैफोर उखुन्दैफोरा माने आबहावाजों गोसारला बबायनानै जोङो टाउन एा नोगोर ओनसोलाव जोंनि गामि ओनसोलनि बायदि गोग्गो आब हावाखौ जोंङो मोननो थांबाङा बेखायनो बिथांमोना मा सानो बै फुंनि समाव जे जोंहा गोबां गारिफोरा एसे खम जायो खारनायफोरा आरो कम्पानिफोरा जोंनिया बन्द जायो बेखायनो फुंनि समावसो माने बे टाउन एबा नोगोर ओनसोलाव माने आबहावाफोरा एसे गोगो जायो थ बैफोर फुंनि आबहावाखौनो बिथांमोना लानो थाखाय गावनि देखा ओ बार जों हां लानायाव गावनि देहा देहा सिङाव ओ जेनेबा हां लानो थाखाय माने बै बेफोर आबहावाखौनो होसोनानै दिनै बिथांमोना फुंनि समफोराव बेरायलाबायो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नंगौ आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नंगौ जोङो जुदि जि बाजिनिफ्राय बा गु बाजिनिफ्राय बिसिनायाव न्दुना थानानै जोङो ओ मालाबा समाव जों गावनि ख'खौनो एसे गेलिर मोनो बा गावनि खर'खौ एसे सानाय बायदि मोनो जोंनि गासैबो माने देहा सोलेरानो बिसिनिाव गेलेनानै थायो नालाय बेखायनो बैफोरो जि लेहेमै गावनि देहा सोलेरा बिसिनायाव गोेलेना थानाय एबा उन्दुनानै थानाय बैफोरखौ एसे राफोद खालामफिननोबो जोङो मर्निं ववाकखौ खालामनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां दा दा बेबायदिनो आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो नंगौ टाउन सहराव जोंहा गोबां बारहावाया गुबुंले जायो आरो थाउ टाउन सहर आरो टाउन सहरनि थांना थानायनि राहाया एसे बेलेग आरो गामि ओनसोलनि थांना थानायनि राहाया एसे बेलेग जेरैहाय जों गामि ओनसोल होनना बुङोब्ला जोङो गामि ओनसोलाव जोंहा मिथिंगायारि सम्दजों जोङो साग्लोबफबनाय होनना बुंनांगोन दिनैनि समावबो जोंहा गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो मोननो थाङो एबा नुनो मोनो जाय दंफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोर माने जोंनि गुबुंले बारहावाफोरखौ संरैखा खालामो बेखायनो जोंनि गामि ओनसोलाव टाउन सोहोरनि बांसिन गोग्गो बारहावाखौ जोङो मोननो थाङो फारसेथिं जोंनि गामि ओनसोलफोरावाने गेदेर गेदेर कम्पानि गैया फसंथानफोर गैया नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोंनि माने बे टाउन ओनसोलफोराव बे बेफोरनिफ्राय उखुन्दै फैयैनि जाहोनाव जोङो माने गोग्गो बारहावाखौ मोननो थाङो नङा होमबा नोंथां औ दा फारागथि होनना बुङोब्ला बेखिनिखौनो बुंनांगोन आङो टाउन आरो ओ बर' गामि ओनसोलनि जिखिनि फारागथि फारागथिया बेनो आरो बेनि सायाव नोंथाङाबो जुदि फंनैसो बिबुंथि लाखियोबा लाखिबावनो हागोन आरो नोंथां
औ जागोन आङो बुंनो सानो नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय ओरैबो सा थार आं जोबोद गोज जोबोद गोजोननाय थाबाय ओ जोङो फारागथिखौ जोङो थारैनो नुनो मोनो जोंनि संसार जानायनि फारागथि जेरैहाय गामियाव गामि ओनसोलाव अनज्लायनानै नोंथाङा बुंलांबाय अनज्लायनानै मदद होज्लायो ओ टाउन सोहोराव मानोथो ओम बिदि बांसिन ओम गामि ओनसोलनिफ्राय फारागथिखौ जों मानो नुनो मोनो जेब्ला जोङो गामि ओनसो लाव जोङो नुनो ओ नुनो मोनो अनज्लायनानै मानसिफोरा मदद होज्लायो आरो उम गाव गावखौनो ओ साइस्थ'फोराव मोजाङै लाखियो नाथाय बिनिख्रुइ बिनिनो बांसिन ओ टाउनाव थांनायफोरनि जाहोनानो जाहैबाय रांखावरि जायखौ जोंनो जिउ खुंनायाव ओरैबायसा नां
गोनांथि गोनांथि रांखावरि नङाबाथ' जोङो जोङो रांखावरि नङाब्लााथ' जोङो जिउआव जेबो खामानिखौनो मावनो हाया होनबा नोंथां
औ औ जोङो फारागथि फारागथिनि गुबै जाहोनखौ जोङो रां रांखावरिखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला गामि ओनसोलाव जेसां खिनि अननायानो थाया मानो बा मदद होज्लायनायानो थाया मानो जोङो साफा साफा गावनि सिमांफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय बा न'खर खुंनो थाखाय जोंनो रांखावरिखौ गुबैयै नांथारगोन औ अब्ला बे रांखावरिखौ नागिर नानैनो ओ स-स ओ साफा सानै सुबुंफोरा गामि ओ गामि ओनसोलखौ गारनानै टाउन सोहोराव थाहैयो आरो गामि ओनसोलाव जेसांखिनि ओ बिसोरहा आखुथाय दंमोन ओरैबायसा चेन्ज जाहैयो बा सोलायो यो टाउनाव थांनानै बिसोरो जानो हागौ गामि ओनसो लाव फुङावनो सिखारनानै लोगोफोरजों गेलेहैयोमोन बा लोगोफोरजों खामानि मावहैयोमोन लोगोफोरजों थाहैयोमोन बे थाहैनायफोरा ओरैबायसा ख